खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां।
औ आं नोंथांखौ फन खालामनाय जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों दसे सम आं सावरायनो होननानै फन खालामनाय जाबाय सोहोरनि बागै जिखुनु सिटि बा देशफोर सिटि होनना बुंनाय जायो इंग्राजि जियावहाय बा बर' सहर' होनना बुंनाय जायो बेनि सोमोन्दै।
अ नोंथां नोंथाङा एसे दर्जाफोर खुलिदोंब्ला दर्जाखौ खुलिनो नाङा माने ओ सावना नोंना एसे मारैबा जादों थ' होमब्लाबो मोजाङै फैदों। अब्ला दे सोहोरनि फारसे नोंथाङा रायलायनो नागिरदों अब्ला दे बे समाव नोंथाङा रायलायनो हागोन।
औ जेब्ला जोना सहर होनना बुङोब्ला जों मिथिनो मोनो नो सहरा गेदेर जायो आरो बिल्डिं न'फोर बेफोरबायदिनो पाखा आलिफोराबो गेदेर गेदेर बेफोरबायदि थायो। थानाय जों नुनो मोनो सहरफोराव। आरो सहरफोराव गेदेर गेदेर कम्पानि बेफोरबायदि ओ उरां जाहाज बाख्लायग्रा बेफोरबायदि एयारपर्ट जिखौ बुङो एयारपर्ट बेफोरबायदि जायगाफोरखौ जों नु नुनो मोनो सोहोरफोराव बेबायदिनो टाउन सहरफोराव जों गोबां बेफोरबायदि ओ गामि फोरनिफ्राय फैनानै ओ बिदि टाउन सहरफोराव थाफैनायखौबो जों नुनो मोनो दि दिनैनि दिनाव। मोजां मोनसे जागा सहराव थाङोब्ला ओ गामिफोरनिफ्राय एसे आलादा जो ओ नुनो मोनो। जेरैहाय सहरफोराव गिदिर गिदिर बिल्डिं लोगोसे मोजां मोनसे लामा साफा है बेफोरबायदि फाखा आलिफोर आरो बिदिनो लामा जिं जिं जेरावबो जों लाइटफोरखौ जों नुनो मोनो। स्रां होग्रा बाथिफोर जलायना दोनायफोरखौ आरो बिदिनो सहर फोराव बिदिनो गोबां मानसिफोरा गामिनिफ्राय बारबोनानै दिनै बिदि सहराव खामिनो थाफैनाय बा बिदिनो फोरिनो थाफैनायफोरखौबो जों दिनैनि दिनाव बुहुद नुनो मोनो। आरो बिदिनो गोबां सहरनि बिखय जों नायोब्ला गारि गिदिर गिदिरफोरखौबो जों खारनाय नुनो मोनो। जेरै जों गामिफोराव थायोब्ला बेफोरबायदि जों नुनो मोनलिया। नाथाय बेफोराव जों बिदिनो ओ सहराव ओ गाव-गाव मानसिफोरा ओ रेपिड' बा अला उबार बेफोरबायदि सालायनाबबो जानायफोरखौ जों सहरफोराव बिदाफोरखो जों नुनो मोनो बेनिखाय मानसिफोराबो सहराव फैनो मोजां मोनो आरो थाखा फैसा आरजिनो थाखाय सहरानो मोनसे जायगा होननानै आ जों सानना लायो आरो गासैबो आ सहर गामिफोरखो नागारनानै दिनैनि दिनाव सहरफोरावसो आ साकरि बा जि खामानि बेफोरखौ मावनानै फैयो आरोना। दायो बे समाव आं नोंथांनो होबाय दसे सम नोंथाङा एसे सहरनि बागै
होनबाय होनदों बिदि सम होनायनि थाखाय बे समाव अब्ला जोङो सावरा सहरनि फारसे जों सावरायदों आ सोर नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय नंगौ। सोहोराव गोबां आर्किटेक्सारफोर दङ जेनेबा जेरैहाय बिथांमोना गोबां रोखोमनि बिल्डिंफोर बानायदों गोबां डिजाइननि ग्लासनि अनेक अनेक डिजाइननि बबा गोजौ बबेबा बाय एसे मिडियाम अनेक अनेक रोखोमनि ओ बानायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आरो सोहोरावहाय जोङो गोबां रोखोमनि दुकानफोर नुनो मोनो जेरै रेस्टुरेन्ट हटेल बार आरो एबेल लेबोल वाइन सबफोर थायो आरो बेफोरावहाय ओ गोबां मानसिफ्रा सम सम लानानै थांनानै इसानि रायज्लायहैयो मोजांबो नाङो बिदि बिदि सोहोरखौ सोहोराव थाबाय थाबायनानै आरो फरायनाय बेलायावबो सोहोराव ओ गोबां ओ। इउनिभारसिटिसफोर थायो बेयावनोहाय जोंनि गामि एरियाफोरनिफ्राय थांनानैहाय मोजां आ फर
सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो बेजों लोगोसे गोबां बुस्थुफ्रा सोहोराव थानायफ्रा माने जुदि नोङो गुबुन गुबुन सोहोरावसो दैे गासिबो सोहोरावनो जाया बेबायदिनो बबा मबा हाइ लेभेलनि सोहोरफोराव बिदि जायो नोङो जुदि मोजां ओ बेसादफोर जेरैहाय फिथाइ सामथाइफोर फोर जानोब्ला एसे बिबाङा बारा जायो राङा बारा जायो आरोना बिनिया ओमफ्राय जेब्ला मैगं थाइगं जायो आरो जि जि मैगंफोरावहाय मेडिसिन इसिबां बाहाया बेफोरबायदि मैगंफोरखौबो बेयाव आलादा आलादा मोननो हायो जेरैहाय मेडिसिन बाहायनाया एसे खम बिबाङावनो मोनगोन जेरावनो मेरावनो मोनगोन नाथायब्ला। मेडिसिन होबाङै बे मैगंफोरखौ जानोब्ला ओ गोबां दुखानफोराव माने डपार्टमेन्टेल स्टर बायदि टाइपनि थायो बे बेफोरावहाय हाबनानै बायोब्ला जोङो मोनो आलादा आलादा रोखोमनि रां होनानै जोङो बायनांगौ जायो आरो गोबां नाथाय नाथायब्ला जोंनि गामि एरियाफोरखौ नायोब्ला गामि एरियाफोराव एसेबां बिबांनि मेडिसिन होनाय दावबाय मैगंफोरखौ जाया नाथाय सोहोरावबा जाय मानसिफ्रा ओ जिखुनु मैगंफोरखौ बायनानै जायो बिसोरो जायगाफ्राव बायोब्ला बिसोर मेडिसिन बांसिन होनाय मैगंफोरखौहाय मोनजायो आरो जाय बुस्थु फोराहाय जाय बुस्थुफोराहाय मोजां नङा आरो ओ इन्टारनेटफोरखौ बुङोब्ला। सोहोरावहाय जोबोद मोजां इसेबां थांलाय फैलाय जाया। नेटफ्रा खम जाया आरो नाथायब्ला। गामि एरियाखौ नायोब्ला गामि एरियायावहाय। इन्टारनेट बेलायाव एसे खम जायो। आरो लाइननि इलेक्ट्रिकसि इलेकट्रिकनि फारसे बुङोब्ला कारेन्टनि फारसे बुङोब्ला सोहोरावहाय थाङा जानला मोनला। नाथाय गामि एरियायाव खोनायोब्ला अखा एसे फैयोब्लानो बा बार एसे फैयोब्लानो गामि एरियाफ्राव कारेन्ट थांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो मिथिनो मोनो। सोहोरावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ ट्रान्सपर्टेसन दङो जेरैहाय बास थायो बेवहाय सिटि बास थायो। आरो गुबुन गामि एरियानिफ्राय लाबोनाय सोहोरसिम लाबोनाय बास थायो आरो बादि ओ बेवहाय उबेर होननाय मोनसे एप थायो बे एप नि जु-जुगिदिहै उबेरा गारि ओ जेरै फर विलारफोर दङ ओ आरो अट'फोर अट' अट'फोराबो दानिया ओ दिल्लीफ्रावहाय ओ उबेरबो बनायबाय आरो बाइकफोर दोंबो नोङो उबेरावहाय थांनो हायो नों बो थांलाय फैलायाव एसे एस से जायो ओमफ्राय नाथायब्ला बै गामि एरियाफ्रावहाय बेफोरखौ खौ नायोब्ला एसेबां नुनो मोना नाथाय बे सोहोरावहाय जोङो बेफोरखौ मोननो हायो आरो बे फोरो सोहोराव थानाय मानसिफोरनि थाखाय जोबोर ओ गोरलै राहा होननानै जोङो मिथिनो मोनो। आरो गोबां बिबांनि रां गोनांफ्रासो सोहोराव थायो आरो बे खायनो सोहोराव थाग्राफ्रा आ मोजांहै लाइफखो थानो थाखाय सो सोहोराव फैयो। आ नाथाय बियावहाय इ ओ हेलदि एयार बारखौ मोना मोजां बारखौ मोना। एसे पलिउसन जायो नाथाय गामि एरियाफ्राव मोजां जायो आरो बेफोरनि फारसे। दा बे समखौ आं नोंथांनो होनाय जाबाय नोंथाङा बे समाव बुंनो हसिगोन।
औ उम नोंथाङा गोबां बुंलांबाय सहरनि बागै माबायदिहै सहर आव सोलियो आरो माबायो दि फिथाइ सामथफोरखौ मोनो आरो मान आ बेयाव खामानिफोरखौ माव मावनाय जायो आरो मादि दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगाफोराव थांनाय जायो गोबां बुंलांबाय नोंथाङा। बेनि सायाव आंबो फंनैसो बुंनो सानदों। आ जों नुनो मोनो गोबां बेफोरबायदिनो सहराव आ जों गोबां गारि फोरखो जों नुनो मोनो नाथाय आ दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव थांनोब्ला जों गोबां गारिफोरखौ जों नुनो मोनो। सहराव नाथाय जोङो जोंनि गामिफोरथिं नायोब्ला जोंनि ओ दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय आ गारि मोनसे जायगा लानानै बे जायगायाव आ गंब्रै बा गंथाम बेबायदिल' गारि थायो। नाथाय सहरफोराव बेफोरबायदि नङा जोंहा आ जेरै नोंथाङा बुंलांनाय जेरै अलाफोर एपस बेफोरनि जुगिदि बेद गारि लिंहरजायो। जों सहराव नोंगौ। जोंहा मोन दाबसे गामियाव दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय जोंहा जिंगासिनो गोनां जेबो गैया खारन गामियाव जि जों दाबसे आम्बागावनिफ्राय जुदि अदालगुरिसिम थांनोब्ला जों जोंहा बेयाव गंबा गंब्रै बेफोरबायदिल' बासफोर थायो नाथाय जों दा बे सहरफोराव नायोब्ला बेफोराव बेफोराव जोंहा बासफोरा बिस खान त्रिस खान बेफोरबायदि थायो आरो लोगोसे बे बासजों थाङाब्लाबो आ बिदिनो उबारफोर एप्सफोरदो बाहायजानाय जि आ बाहायनानै जि गारिफोरखौ लिंहरो बेबायदि लिंहरनानै थांजानायखौ जों नु नुनो मोनो गोबां जौगादों दिनैनि दिनाव जोंनि गामिफोरथिं बेबायदि बिदिनो जौगानायखौ नुनो मोनदों टाउन सहरफोराव। जों जौगानायखौ नुनो मोनदों नाथाय जोंङो फिथाइ सामथाइ फाननाय बा गायनाय बेफोरखौबो ओ फास्स्ट जै जों बेफोरदिनो नुनो मोनो सहरफोरथिंबो आ जेरैहाय गामि भिथरफोर थायो बेफोराव जों बिदिनो आपेल आंगुरु खेथि खालामनायफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो बिदिजों बे सहरफोराव फानो फिथाइ सामथाइबो फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय दामफोरा एसे आलादा जायो जों जों जेरैहाय आ टाउन सहराव बायोब्ला दामफोरा एसे आलादा जायो आपेलनि दाम आंगुरनि दामफोरा। एसे गोबां जों ओ एसे बेसेन गोनां जायो नाथाय जों गामि जोंनि गामिफोरथिं नायोब्ला बिदि बेसेन गोनां नङा एसे ओ खम रांजोंनो मोननायफोरखौबो जों नुनो मोनो नों आरो दिनैनि दिनाव बे सहरावल गोबां जौगारदों। ओं बिदिनो खामानिफोरनि जोंहा आंखाल गैया सहराव होनोब्ला नाथाय जोंहा गामि बिथरफोराव जोंनि गामिफोराव बिराद खामानिफोरनिबो आंखाल दिनैनि दिनाव नाथाय सहरफोराव बेफोरबायदि खामानि निबो आंखाल गैया बेफोरबायदि कारेन्टफोरनिबो आंखाल गैया। कारेन्टफोराबो जोंनि बिथिं आ गामिफोरथिं थाया नाथाय सहरफोराव कारेन्टफोरा थाबाय थायो आरो बिदिनो गारिफोराबो खारबाय थायो। आरो बिदिनो दुखानफोर जों नायोब्ला सहरफोराव जोङो आ आ जि बाजिसिम बा आ मोनानि जिनै बाजिफोरसिम जों आ नुनोमोनो दखानफोरखौ नाथाय जों गामिफोरथिं बिदि नुनो मोनलिया बिदिब्ला जों बिसिखोनो रायज्लायनानै दोनथ'सै हामबायसै नोंथांनिसिम।
औ।